हेल'
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां औ खोनाबाय
औ ओ बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ बाहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ
दिनै दिनै आं नोंथांजों सावरायनो लानाय आयदानि आयदाया जादों अखा जों दायो अखानि सोमोन्दै सावरायगोन ओ बेनि सिगां नो आङो अखाया बोरै जायो बोरै सोमजि आं बेखौ नों थांनो एसे फोरमायनो सानदों ओ जेब्ला नेखि ओ जेब्लानोखि सानदुं गोसा दुङो अब्लानिया बे हानि भाबफोराहाय सान्दुंनि भाबफोरा जमा जानानै हागरनिफ्राय ओंखारनानै गोजौआवहाय ओ जोमै बानायो बे जोमैनिफ्रायनो उनावहाय ओ ओ दै यो जायखौहाय जोङो अखानानै बुङो आरो बेबायदिनो जेब्ला सानदुं गोसा दुंफिनो बेबायदिनो आरो फाबा जमा जानानैहाय गोजौआव थाङो फाव थांना जोमै जानानै आरो बि अखा जाना गोग्लै बिनो बे प्रसेस जोङो एफा परेस होननानैबो बुंनाय जायो दायो ओ अखा होननानै बुङोब्ला अखायाथ' जोंनि थाखाय दायो जोबोद गोनांथि नङा होमबा दाथ' आरो दै दैज्लां बोथोर दैज्लांयाव थ खेथि बारि बोथोर बेयावथ' आरो अखानिबां जोबा गोबां बेबायदि गोनांथिफोर जायो अखा गैयाब्लानो जों आबाद खालामनो हाया जि आबा आबादानो जाया मानो अखा गैयाब्ला जोंनि आबादाफोरा मोजां जाया जेरै दायो दैज्लां बोथोरावहाय गो मानसिफोराहाय माइनि आबद खालामो माइनि आबाद खालामनायावबो गोबां बेबायदि अ खानांगौ जायो अखा गैयाब्ला आबादा जाया माइ गायनो हाया दै गैयाब्लानो माइआ रानलांजोबो बेल' नङा नाथाय आर रो मैगं थाइगं गा बेदि गायनाय फोरावबो दै नांगौ जायो दै नङा ब्लानो जोंनि बे बिफांफोराहाय मैगं बिफांफोरा थांनानै थानो हाया, रानज्रबलाङो। आ दैनि दै खम मोननायनि जाहोनाव गोबां बिफां लाइफांफोरानो बेबायदि रानलां रानलांजोबो आरो बेल' नङा नाथाय अखाया जोंनि बे गोबां गामि गफायावहाय गोबां बेबायदि फख्रिफोर बानायो बे फ फख्रिफोरावहाय दै नांगौ जायो आरो अखा गैयाब्ला नो दै गैया जायो आरो बेयाव फिसिनाय नाफोराहाय थैलांजोबो दै राननायनि जाहोनाव। बिनिखायनो फुख्रिफोरावबो ओ दैखौ मोननो थाखाय अखाया जोबोद गोनांथि आरो अखा गैयाब्लानो जोंनि बे दैखरफोरावबो दैफोर रानलांनायखौहाय जों नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो दैमा दैसाफोराव दै रानलाङो, दै खरफोरावहाय दै थाया बेबायदिनो गोबां ओ जाहोनफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो। अखा गैयैनि दारैबो बेबायदि गोबां आबहावायाव बेबादिनो इफेक्ट गोलैनायखौ नुनो मोनो जेरै बिफां लाइफांफोरा रानलां जोबो गरम बारा जायो अखा गैयाब्ला। बेनि खायनो अखाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। अखा थाब्ला इसे आबहावायाबो मोजां थायो गुसु जायो मोजां बार फोर फैयो गुसु नो नाथाय अखा गैयाबा अब्लानो जुदि बिफां लाइफांफोरा रानलां जोबो रानलांजोबोबा बारा द्राय गरम जानानै जों बेबायदि सुदेम गुसु बारफोरखौहाय मोननो हाया अखानि अखानि जुनैनो जों जोंनि बे आबादारिफोराबो बेबायदिनो जुजिबोगासिनो दोङो आरो आबाद खालामबोगासिनो दोङो अखा गैयाब्लानो बिसोरनि बे आबाद खालामनाया बेबायदि संहार जालांजोबगोन नाथाय बारा अखा फैब्लाबो जों गोबां बेबायदि ओ जा माबाफोरखौहाय नुनो मोनो प्रब्लेमफोरखौहाय नुनो मोनो जेरै अखा बारा जाबोला माइ लोमसावनाय आबाद फुख्रि लोमसावनाय फुख्रि लोमसावनाय आरो बेबायदिनो लामाफोरावहाय अखा बारा फैनायजोंहाय हाब्रु हाला बेबायदिनो जानानै लामाफोर गाज्रि जानायफोरखौ जोङो नुदों दै दै बारा अखा बारा फैनानै हा खुरखावनायफोरखौहाय नुनो मोनो दंग'फोरथिंजाय दैमा खुरखावनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो अखा बारा फैब्लाथाय आरो बेबायदिनो ओ सागोरनि नाफोरा सागरनि नाफोराहाय ओ गुबुन मोनसे सागरनिफ्राय गुबुन मोनसे सागरसिम बेबायदि थांनायखौबो नुनो मोनो मोनसे दैमा मोनसे दैसानिफ्राय गुबुन मोनसे दै बेयाव अखा बारा खमिनायजोंसो बिथिंनिफ्राय बिथिंहाय थांनायफोरखौबो नुनो मोनो आरो बेल' नङा नाथाय अखाया गोबां बेबायदि खहाबो लाबोयो आरो अखाया जोंनि थाखायब्ला खौबो आरोना बुंनो थाङोब्लानो नाथाय अखा गैयाब्लानो जेबो जाया होननानैबो बुंजायो नाथाय बारा अखायाबो जोंनि थाखाय मोजां नङा। बेबायदिनो जुदि ओ ह सप्तासे दा नैसो बेबायदि दै बाना जायो, दै लोमो गोबां बेबायदि न'फोराव दै लोमसावनायफोरखौहाय जोङो नुनो थांदों आरो बेबायदि बांसिन मा होनगोन टाउन सहर फ्रावहाय बेबायदि बारा अखा हायोबाथाय दै लोमसावनाय बेहाय जों बारा नुनो थाङो जेरै बुंनो थाङोब्ला नै दा गुवाहाटि सहर फोरावनो एसे अखा फैब्लानो लोमसावजोबो। बेबायदिनो दै लोमसावनायजों गोबां खस्थ' खस्थ' सैनांगौ जायो सुबुं माहारिया मानसि फोरा नाथाय बारा बेबायदि गोजौ जायगायावहाय दै लोमनायखौ नुनो मो ला नाथाय बेबायदि गाहाय जायगाफोरावहाय एसे अखा हाब्लानो दै लोमनायखौ नुनो थाङो। बेनिखायनो, बारा अखायाबो जोंनि थाखाय मोजां नङा। ओ गोबां खहाफोरखौ लाबोनो अखा बारा फैबाथाय गथ'फोरा फरायसालि फोरा फरायसालियाव थांनो बेबायदि गोब्राब जायो, दै लोमनाय जों गारि बास बेबायदि मोननो थाङा। माजों हान्थिनो माजों मानो बेबायदि जायो, ओ बेनिखायनो एसे अखायाबो फैनाया बो मोनसे लिमिटआव थानांगौ आरो ओ अखा नांगौ जानायाथ'। नंगौ आबाद मावनो थाखाय अखा नांगौ जायो, औ बेनि थाखाय मोजां आरो ना अखाया आरो अखा गैयाब्लानो जोंनि लोंनाय दैफोरखौबो जों मोननो थाङा। मानो होनोब्ला अखा अखाया अखानिफ्रायसो जोंनि बे दैकफोरावहाय दै फैयो। बेखौ जों पिल्टार खालामनानै लोंनाय जायो, बेनिखायनो अखाया गोनां थिबो आरो ना दा आं नों थांनो बे समखौ होनाय जादों नोंथाङा जदि अखानि बागै माबा आरो फोरमायबावनो नागिर गिरदोंब्ला नोंथाङा बेबायदि गुवारै फोरमाय जाबावगोन ओ आंजों बेबायदि रायज्ल्य जाबावगोन अखानि सोमोन्दै आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुगैदों दायो।
औ साबायखर नोंथाङाबो बेबायदि ओ अखानि सोमोन्दै गुवारै बेखेवनानै होबाय नोंथांनि बुंनायानो गासैबो सैथो आरो नोंगौ नोंगौ जोंहा अखा गैयाब्ला जोङो खेथि बाथिबो खालामनो हाया दायो जोंहा दैज्लां बोथोर गायनाय फुनायनि बोथोर नै जायगा जायगा बिदि अखा दोंङो जायगा जायगा अखा गैया दिनै अखा गोनां बिथिंहाय दायो मोजाङै खिथिलखो गायनो फुनो बेबायदि हाबाय नाथाय गुबुन फारसेथिं सोरनि मबेबा साइद जोंहाय अखा नांगौमोन नाथाय अखाफोरखौ मोननो हायाखै दिनै बिथांमोनहा गायनो फुनोबो हायाखै गोबां जिंगासिनो गोनां जादों नाथाय बि अखा गैया ब्लाथाय बे हालेवखानाय गायखानाय हाफोराबो बेबायदि गावस्रा गावस्रा जानाय मा फोरखो रानलांनायखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो अखाया जोंनि थाखाय गोनांथि आरो फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जोंहा बांद्राय अखा फैयोब्लाबो दिनै ओ सोरगिदिं दै दंग' दैसा बेफोरबायदि दैमाफोर थायो ब्ला बे दै फोरा लोमनानै गामि गांखनफोरखौ गोबां खहा खालामनाय बेखौबो जों नुनो मोनो आरो बिथिं थांनाय फैनाय लामाफोरावबो गोबां बेबायदि खस्थ'खो जों नुनो मोनो फरायसालियाव थांनाय जेरै नोंथाङा बुंदों बेबायदिनो थिग थांनाय फैनाय फरायसालि हान्थिनाय समावबो गोबां फरायसाफोरा बेबायदि लामा गोथे जानायफोरखौ जों नुनो मोनो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव ओ बेबायदि खहा जायो नाथाय आरो फारसेथिं अखा गैयाब्ला जोङो मावनो दांनो खेथि बाथि खालामनो थाखाय जोङो अखाखो नांगौ जानानै फैयो दायो जिहेतु मेसें बोथोरफ्रावबो जोंहा ओ अखा ओ गैयाब्ला दिनै गय दंफांफोरखो जों रानलांनाय नुनो मोनो मैगं थाइगंआनो होन गोरान खे गोरान हायावहाय खेथि मावोब्लाबो दिनै मैगं थाइगं दंफांफोरा बेबायदि ओ रोमोनाय बा बेबायदि थैनायनि लामायाव आगान सुरलाङो बेनिखायनो दिनै अखाखौबो नांगौ जानानै फैयो अखांदो अखादोंहाय जोङो गोबां खामानिफोरखो मावनो हायो गायनाय फुनाय बिफां लाइफां बिफां गायनाय है जोङो बे जेनेबा जोङो न'आवहाय बिफां गायगोन बा फुलफोर गायगोन बेयाव जोङो दै लुनानै होयो बेबो थिग बेबायदिनो जेब्ला बोथोरजों लोग लोगोसे अखाया फैयो अब्ला निस्सय बे गायनाय फुलफोरा बिफांफोरा ओ अखा सानदुं बेबायदि लोगोसे नांबाय थानायजों बे दंफाङा ओरैबायदि समायना बेबायदि महरावहाय ओ थांखांबोयो आरो अखाबो गैदेरा ब्ला जोंहा बेबायदि दै लुनाय ल'जोंल'बो जोंहा बेबायदि मोजां सेेहेराफोरखौ जों मोननो हाया बेनिखायनो बेबायदि दै अखा आरो सानदुं बेखो लोगोसे नांफागौ जायो। आरो बेबायदिनो दिनै गो बां अखा हानायनि जाउनाव हाय दिनै ओ गोबां जायगाफ्राव न' बां बायनाय खहा जानाय आरो सहरफ्राव गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर बेबायदि गुब्रुनाय आरो लोगोसे बेबायदिनो जेराव जि गामिफ्राव जि जायगाफ्राव दंग' दै लांग्रा लामाफोर थायो बेफोरावबो गोबां अखा हायनायनि जाहोनाव बेबायदि बायफ्लंनानै गोबां खेथिफोरखोहाय नस्थ' जानायफोरखोबो जोङो नुनो मोनो खहा जानायफोरखोबो जों नुनो मोनो। आरो दिनै औवानि दालांफोर किसुमान जायगाफ्राव दासिमबो दोङो मोजां बेबायदि लामाफोरखो मोननो हायाखै मोजां ब्रिजफोरफोरखो दालां काटनि दालां बेफोरखो मोननो हायि बेफोरबायदि जायगायावहाय गोबां अखा हायनायनि जाहोनाव दिनै बे औवानि दालांफोराबो बुखारलांनानै थांलाय फैलाय खालामनाय लामायाव गोबां बेबायदि हेंथा होयो। आरो दिनैहाय जोङो अखानि बागै आंङो बेसेबांखिनिखौनो नोंथांनिसिम बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय।
औ नंगौ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोन बाय बेबायदिनो गोबां अखानि सोमोन्दै जोङो सावरायनो मोनबाय। सोलोंनो मोनबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। साबायखर।
गोजोन्थोंसै।